औ मा खालामदों
आंनि बिजाब नायनो नागिरदोंमोन आं
ए दाबो बिजाब नायगासिनोना दोनथ'वाखै दाबो
नायनो सानदोंमोन ओमफ्राय नायनो सान साननो नायनायानो जाया फरिखायाबो सफैथारगौ ओमफ्राय माबला नायबावगोन लेंगुवेज जा गोराना
औ आंबो बेखौनो ओमफ्राय आंना फरायनायानो जायासै एबार माबोरै जागोनथाय आं बुंनो हाला
खालि मोखासथ' लानांगौल' ओमफ्राय गोदो उन्दैयावसो मोख थाला बोयोमोन ओमफ्राय दा मखासथआनो थाला
औ ओमफ्राय नों बे राभा ककबरक दिडिमासा टिवा ओमफ्राय मोनसेया मामोनलाय ना बेल'खाना औ बेफोरनि गेजेराव नों अ बेेखौ बांसिन फरायगोन
आं मोनथावि रावखौ लानो सानदोंमोन डिमासा राभा गार'खौ लानोसै खोमा बर'आथ' जागायनाय नङाना लाबाबो बर'आथ' बर'आथ' जाखाया नामा
बर'आ जायो माने जोंना नर्थ इस्टनि गेजेराव मोनथाम लिरखानांगौ नालाय बा मोनब्रै बिनि गेजेराव जोङो बर'खौ ला बाहायो
बेडमिन्टामा बरखौनो फोरोङाखै
बर' फोरोङाखैब्लाबो जोङो माने बरखौ रोंखायो नालाय बेखायनो बरखौ फोरोङाखै
उम होनोमबाबो एसे फोरोंबा साब्सिननिफ्राय जों सिगाङाव फरायनायालाय दा बोरै गोसोआव थाबाय थानांगौ ओमफाय दा नटसबो बानायनानै
बेनोथ जादों ओमफ्राय बै पेपार वाननियालाय बेनिखौ बोरै फरायबानांगौथाय
पेपारा वाननिया उम बे सार फुकन सारनि बिजाबखौ नायसै खोमा नायनायानो जायाखै दाबो ओमफ्राय ओमफ्राय आं नोंखौ आं नोंखौ आं नोंखौ मा होनहरदोमोन माबानायनिया मा होनो? कुइसन पेफार हरनो थिननाया आं कुइसन माबानि पेपार वानि जेबो आयदीया गैया आंनाव
कुइसन पेपार खौ अ जागोन नाबा नों फैनानै खेबजागोनदां नङाबा?
फिकेब नङा आरो
फिदिएफम नोङा आंनाव माबासो दङ अरजिनेल पेपारासो दङ कुइजन पेपारासो औ जायो
मोननै पेपारखौ नायगोना नायाखै
लेंगुवेजनि अनगा आं बिलेखखौ नायनोनो सम मोनथ'वखै
लिंगुज आ बिसिबां दा थांखो?
लेंगुवेजआ आङो इउनिट फरखौलसो नायबाय थादों ओमफ्राय फोजोबनो हायाखै नायब्लाबो दसेनो बावफिनो ना।
उम आंथ' ऐरैनो जाफा जाफिसो नायलांला बायबाय मा जायो जाथोंसै उनाव
बिदि होनबाबो बोरै जाहैबावगोन।
ओमफ्राय उम सोदोबखौनो गोसोआवनो थाया
औ ओमफ्राय बिदिन्थिफोरखौनो बुरजा बुरजाद्राय होदोंना जोंना फाय जोङो डिग्रियाव मोनबोनाय बायदियावबा डिग्रिना गुसुं गुसुं गोजामोन थाब खस्थ' खालामबाबो थाब गोआव थायोमोन ओमफाय
औ उम आं आं माबाखौ नायदोंमोन मा होनो? नायदोंमोन ओमफ्राय डिमासाखौ नायदोंं दाख्लिनिफ्रायनो दाबो जोबा बेनो।
फनल जिखुनथु बोरै फरायबावनांगौ सानबाय आङो।
बे माबाया एसे गा गोरलै खोमादों ना?
माया?
माबाया फरा
फ फरायस गोरलै मोनदों माने बेयाव ओ जोङो डिग्रियावनो मोनबोखानाय दङ बेयाव मावरिजा थाइजा थाइलालि बि दं आरो ओमफ्राय गोलाव गोलाव नङा बिनिया खिन्दु फन'ल'जियाव मोनसेयावनो महर गोलाव गोलाव दङ ना
बांसिनथार आसारखान्थि अबा उनफोरबो दंजोबो ना?
औ ओमफ्राय माबानियालाय एमइल निया
एम आइलनि गैया नायाखै दाबो।
माबोरै जाबावगोनथाय बेयावनो समा थांजोबबाय नै ओमफ्राय दस दिनल'सै
आं माबाखौनो दासिमबो नायजोबावाखैसो मा होनो बेरै सिख्लाखौनो फरायबावाखैसो आं।
मेरै सिख्लायाथ' र' जेबो नंद्राया सोखासालिखौथ' फरायनो मोननाय नोंखोला सानबाय आङो आरो हो रोदालिखौथ' गोसन
रुदालिया आं मोजां मोनदों ओमफ्राय सोखा सलिखौथ' हाखाला नालाय बेखौ दोनखाबाय ओमफ्राय मिरि जुलियाबो माथो एसे गोरा बायदि
मिरु जिरिखौ गोरलैसो मोनदों आङो।
बोरैबि बोरैबा बोरैबा बुरिबिथार
ओहो गोसोआव थायो बेखौ जाथायखौ खिन्थु रुदालिखौसो नामा बुरजाथारना मिरि जिरिना नामा बुरजा गैया
उम! दाखलिनि जाइख्लं आ दंमोन नामा नों नायाखै?
मा होन्दों?
दा क्लिनि जारनिेलाव दं नामा होनदां
जार्नेलाव जार्नाला मोजां ओंखाराखै एबार मोजाङानो गैया सिलेबासनि
ओं बेखौनो ओफ्राय इसमल सारा इसमल सारा नोंसिनि इगजाम जासिगोन बेखौ एसे नायनो हागोन बेखौनो नोंसोरनो होग्रोनो माग्रोनो होननाया दाख्लै माबायाव
अ औ औ
नै नै खोनासंलाय ओमफ्राय! मा होनो बे मोनसे ओंखारदों जे जुजाइनि अर सल'मायाव बेरखांनाय सिमलिनो मा सिमिलि?
सिमलि
औ नों खोनाफेरदोंना
खोनाफेराखैखौ
अ' ओमफ्राय र' बै मामोनलाय कालसारेल इउनिति
उम
बेखौथ' औ बेखौथ' जोङो फोरोंजानाय बायदिखौथ' जोङो लिरनो हानाय नंला बायदिसो मोनबाय मेमाथ' बेलेगसो बुंफिनबाय ना आरो मिमासो नायगोनबा
बेहायबो गथ'फोरनियाव इउ जिनियाव एगजामावहाय माबा कुइसन होनो मा बासो फैदोंनो जेखौ फोरोंदों बे फैयाखैनो गथ'फोरा गथ'फोरखौ माबा दंखायोनो आरो बेसिबां सिलेबासाव दंखायो आ सल'मा फावथाय सुंद' सल' ओमफ्राय सुबुं मेथाइना माबा मोनसे दंमोन आरो बेदि दङनो ओमफ्राय दाना एगजामाव रायथायासो फैजोबबायनो मोनसिबो हायासैनो गथ'फ्रा।
लिरनो हायाखै नामा?
कुइसनानो बेलेकसो फैबायनो सेलिबाष आउट आवट सेलेबाससो फैबायनोबा मिथिया
माबोरै जाखोथाय?
ओमफ्राय इकजाम जोबखांनानै साफि खिथा फैनो फैदोंमोन आमफ्राय दाना गिनानै खिथालांनो हायासै।
खिथाबानो जायोमोन ना बिदिखि जायो।
उम गावसिरनि मार्कखौलायना?
औ दा हायाखै नालाय हायाखै क्लासाव लिरनाय समावबोसो दावराव जायाखै नामा इसेबो।
गैया जायखै बैयावसो जायोना बिसोरना बिटियावसो जायोना बेयावलाय सोर दावराव खालामनानै माथो
बिटि माने इउजिनि इउजिनि सो सोर साबैसो बै सासेया
खोनाया नि इउजिनि सानै दंना जोंनियाव
अ-अ बिसोरो
उ बिसोरनि अरलै नोंखौ लोगो मोनाखै दां।
अ बेजोंनिया खोन्थाबाय नोंनो?
उम
ए आं खोन्थाथ'वाखैनो औ आंनाव सल'मा सुदु सल' खन्थाइ आरि बिदोंमोन ओमफ्राय रायथाइसो फैबाय होनबा दा। सिटरियाव बर' लटारेसार मोनथ' बिसिना नाइनटिन फिफटिटुनिफ्रायास दा
ओम औ ओमफ्राय बे बर' लिटारेसारावनो गाहायाव दं मोनोलै। बिदिं बिदि बियो होननाय ओमफ्राय रायथायाइआ गैयामोननो फ्राय रायथायआसो फैबाय होननानै खिन्थादों आरो बे
माबोरै जाखो?
क्लास लानाययाबो रायथायखौ लाखायाखैमोन।
बिदिब्ला औ बिदिब्ला खोन्थाफिननो हायोमोन ना बिसोरो क्लास जानायखौ
ओमफ्राय जाय लाग्रा बेनो खिथा जाय लाग्रा बेनो खोन्था हरदोंनो आरो बिदिसो। फैबाय होननानै।
अ ओमफ्राय बे लाग्रा मानसिया मिथिगोना मिथि मिथियानो?
लाग्रा लाग्रानो खोनन्थाहरबाय नो गथ'फोरा
अ
उम
ओमफ्राय जोंनिया डिजार्टेसननि भायबाया माला जायो?
बियो सिगां माबायाव होन्दोंमोन नैजिद'आव होन्दोंमोन ओमफ्राय ओरैनो थाखोआव होन्दोंमोन आरो नैजिद' होननानै ओमफ्राय जोंनाथ' माबानिफ्राय टुइनटि टुनिफ्राय नेट इगजाम दङ नालाय। ओमफ्राय बि खायनो नेट इक्जामा माला गोलैयो बेखौ नायनानै माबा खौ बायबाखौ लानोसै होननानै बिदि बायदि आरो इगजामनि उनावबो नङा माने बे नेटआ माला गोग्लैयो नेट थाबाथ' जेनेबा जोंना बाय होनोङा नाय मोनलाय जेनेबा आरो जोंना जुदि ने दा माबायाव जायोबा जुलियाव जायोबाथ' जुलियावथ' लानो मोननाय नङा माबाखौ बायबाखौ बेखायनो नेटनि माबा रुथिन ओंखारबा खिन्थागोन बायदि मोनदों बिदि होनदों आरो आं बेदामा होनद्रायाखै ओमफ्राय होनदोंमोन आंना सोरनिबा सिगाङावनो होनदों खोमा आं सोरनिबा होनदोंमोन
अ ओमफ्राय र' उम मामोनलाय
औ
अ बेयो थार्टि मार्कनिल' ना जोंना पेपार अवानआ
उम
मोनबैसे मा मा फै जेनेबा फाइभनिबो फैगोन नामा
नोंनाव कुइसन गैला जाहैबाय
आ नायाखै दासिमबो माने दङ ओमफाय नायाखैसो
टाइपनि मोननै फैगोन दा ओमफाय जुदि बेयावबो सर्ट नट सर्ट कुइसन होयोब्ला ओहोम माबानो हानाय। ओमफाय बेयावलाय मा सर्ट कुइसन फैथाव जेनबा।
फैनो हागौ गोलाव जायोना सर्टबाबो ओहो
नङा टू मार टू मार्कनिखौ होनदां।
टू मार्कसनि फैनोबो हानाय। बुंनो हायालै फैनोबो हागौ। फैगोन आंबा।
फैगोनदां मोनबासो फैगोनदों ना?
औ।
ओमफाय फाइभ मारनि
अ ओरै जागोन नै टेन मार्कसनियाव मोनबा फाइभनि फैबाय टेन टेननि ओहो नोङा।
नङा ओरै फैगोनदां टेन मार्कनि मोनसे थाबाय नै फाइभनि फाइभनि मोनथाम ओमफ्राय ओ मिलायहैया।
मिलाया आरो बासो जागोन मोननै टेननि मोनसे टू टू नि बोनबा मोनसे बिदि।
उम बिथिं फैनो हानाय बिदिनो फैनो हानाय।
टेननिखौनो बुरजा होगोन बायदि मोन्दों आङो टुनिखौ होनाय नङा आंनिबा बेयाव।
ओमफ्राय माबानिखौबाबो मानि होथावना गैया ओमफ्राय टेननिबो होथावना गैया। बेसेबां मानि
औ टेननि आं नायनायाव टेननिनो नुनाय बायदि नुदों खिन्थु।
एथ'ग्राबथ' बिदि गैया ना आरो।
बेनथ' जादों डिजार्टेसनाव जोंना नाम्बारा बुरजा जानानै फैबानो माखासेयाव बारग'गौमोनलै
औ बेदिस्टान नलेजखौ लाय
उम।
बेरिस्टान नलेजा माबा बावजोब्बायसो आङो ओमफाय बेयावनो बोरैबा मोन-मोनसे दंमोन ना बिजाबबो गैया।
बिजाबखौथ' गैखाया आं बिजाबखौनो मोननाय जायासै बेयाव फैनानै
उम।
जेबो बिजाब बायनाङाखैनो ने जोङो गोदान?
औ ओमफाय जोंहा आरो माने जोंना फरायनाया ओरैयावबो खम जादों होनज जायो लै जोंना बिजाब मोनास थै नालाय ओमफ्राय जोंङो सिगां बि बिजाब लानायखौनो फराय फरायबाय फरायनो गोनां जायो ओमफ्राय जोंङो सिगाङाव फरायखानायखौ फरायनो गोसो जाया फरायखानायखा मोनखानाय होननानै बिजाब गोदान थाबा देन बिजाब गोदान लाबोदों दे एसे नायनांगौ होननानै नायनाय जायो।
ओइ बिजाबाव थानायखौनो बिजाबाव थानायानो गैखा थारा दानिया
उम आरो एबारनि सेरेबास गोदान गोदाना थ' मारै जागोन
सिलेबास गोदाना औ
नोंस्रासो मालाय नेट बारग'बाय जेरेब नांगौबाय जोंहासो सेलेबास गोदान जाबा माखौबा
दिनै पिसडिनि एप्लाइ फैबाय रिजाल्टआनो होआखै खै मा
उम आं आंबो एप्लाइ खालामगोन माबा जायो ने बे इन्टारभिउ जायो नामा
इन्टारभिउ जायो ओमफ्राय इगजाम जायाबा हामगौ सानदोंमोन आं। इगजामा जा गोनबो होनदोंमोन एबारनिखौ
ओं माने माबालै एक्जामथ' जानाय सिस्टेम गैलाओनदों इन्टारभिउजों लागोनदां दाखलैनिया